खोनाबायना औ खोनाबाय उ
बा एबनि ट'पिका
जों एसे बोथोरफोरनि बारै एसे सावरायनोसै आरोना
औ
उम फार्स्टआवनो आं नोंनिफ्राय कुइसन सोंनोसै जोंनाव मा मा बोथोर थायो बेखौ एसे फोरमायहरदो
आ जोंनाथ' मेनलि मोनब्रै बोथोर थायो।
औ।
गोलोम बोथोर, गोजां बोथोर उदां बोथोर आरो दुफां बोथोर।
औ होनब्ला गोलोम बोथोर, गोजां बोथोर, दुफां बोथोर आरो
उदां बोथोर उदा उदां।
उदां, उदां बोथोर, गोलोम बोथोर ओमफ्राय गोजां बोथोर ओमफ्राय
दुफां बोथ
दुफां अके स' बेखौ जों इंराजि बा इंलिस आवहाय बुङोबा गोलोम बोथोरखौ जों सामार होनो ना? सोमोर सामार सिजोन ओमफाय गोजां बोथोरखौ विनटार सिजोन हो बाय ओ उदां खौहाय अटम मोनोमोन नामा?
उदाङा स्प्रिं।
के फाय अट'मा?
दुफां।
थिक हे स' होमब्ला जों मोनब्रै सिजोन दंना जोंना।
औ ओमफाय मोननै थादो रेनि सि जोन बो थादेरोना। औ मोनसे मोनसे थादेर रेनि सिजोन
रेनि सिजोन औ बेखौ मा अखा बोथोर होनो नामा?
दैज्लां बोथोर
इयेस ओमफाय जों बेयावहाय विन मा होनोमोनलाय बेखौहाय मनसुन सिजोन होनो ना।
मनसुनबो होनो रेनि सिज
रेनि सि अ' मनस खौहाय जों मामानाय जायो अके स' अखा, अखा बोथोर दैज्लां बोथोर थाबाय दैज्लां अखा बोथोर एबा दैज्लां बोथोर। गोजां बोथोर, दुफां बोथोर।
उदां बोथोर।
गोजां बोथोर।
औ।
मोनबा बोथोर जाबाय ना? औ मोनथिनो मोनबाय मोजां मोनबाय। दा होमबा जों मेनलि जों दा जों गोलोम बोथोर औ एसे सावरायनोसै गोलोम बोथोर आरो दैज्लां बोथोर आरो जों दा मानो होनबा जों दा गोलोम बोथोर आरो दैज्लां बोथोर जों गोलोम बोथोराव हाब हाबबाय गोजों गोलोम बोथोरावहाय ओमफ्राय दैज्लांआथ' जागासिनो एबा जाबावगोन
औ
जे मोननैयो फैफाखायोना बिसोरो मोननैजोंहाय एखे बायदि स होमब्ला बिनि सायाव एसे आंनो खोन्थाबावदो माबानि बारै ओ गोजां गोलोम बोथोरनि से सायाव
गोलोम बोथोरा जाहैबाय गरमनि बोथोर जाहैबाय दा स्पेसियेलि माबा ओ मान माबानिफ्राय जायो बेयो मातच एप्रिल एप्रिलनिफ्राय जानानै जुन जुलाइसिम जाहैयो
औ
ओमफाय बेयो उदां बोथोरनि उनाव जायो आरो दुफां बोथोरनि गेजेराव बिदि जायो ओरैनो ग गोलोम बोथोरावहाय माबाया साना गोलाव जायो आरो हरा गुसुं जायो
औ जों आं बेखौ खोनानो मोनबाय जों एप्रिलनिफ्राय जायो आरोना
औ
एप्रिलनिफ्राय जुन जुलाइ आगोस्टसिम नांहैयो ना नांहैयामोनथाय आं बेखौ बारा सियर नंला
दा इण्डियायाव नाङोआनो
अखे स' थु थ्रि मान्थस फर फर मान्थस थाङो आरो ना
औ
मोनसे मोनसे बोथोरा जोंनिया सारि एबा ब्रै ब्रै मास थाङो
औ
आ बेखौ खोनाबाय गोजोननाय मोनबाय आरो जों बेनि बारै एसे सावरायबावनायसि नों जेरै नों होननाय बायदि सानना जोंना लावो आरो हरा जोंना सुं
उम- उम
ओमफ्रायो जों सानदों साना लावो आरो हरा सुङो जोंनावहाय जुलाइआव साबसे बिदि जायोमोनना सबसे जोंनि स थानदा स लावसिन जेननाया जुलायाव जायोमोन दां
औ
टुइनटिनि गेजेराव
औ टुवेन्टि ना टुवेन्टि वान बिदियावनो
जायोना स' बे मोनसे आरोना बेखौ जों मिथिबाय दा आ गोलोम बोथोरावथ' मोनथिखाबाय जों गरम जायो जोंनि टेम्पारेचारफ्रा हाइ जायो जों मानि थाखाय जायो बेखौथ' मोननथिखागौ जों बोथोरनि सोलायनायजों बे फैखायो दा गोलोम बोथोरावहाय माबायदि खस्थ' मोनो एबा खस्थ' मोनो बेखौ एसे सावरायनोसै आरोना नों बेखौ बेखौ एसे फोरमायहरदो खस्थ'खौ गोलोम
गोलोम बोथोरनाव खस्थ'आ जाहैबाय गरम बारानि थाखाय जोंहा एसे प्रब्लेम जायो गोलोमनाय बारा आरो कारेन्टनि थांलाय फैलायनिबो मोनसे प्रब्लेम जायो गामि ओनसोलाव।
औ।
आरो अखा बारानि जाहोनावहाय सर्ट सार्किटसफोरबो जायो।
औ। बेफोर आरोना।
आरो मैगं मैगंफ्राबो बिदिनो अखा बारा जाबाथाय एसे माबा जायो सर्टेज जाहैयो।
ओमफ्राय सम सम जों अखानि टाइमबाबो अखा मोना जायोना। गरम बोथोरावहाय। स' गरम बोथोराव जों दा एसे खोनाबाय माबा जायो गरम जायो। जोंनि कारेन्ट थाया जायो फ्राय अखा बांद्राय हानायजों एबा अखा हाया हायाबाबो जोंनो गायनाय फुनायाव प्रब्लेम जायो आरोना।
औ।
दा जों बेफोर जोबखाबाय ओमफ्राय जोंनि बे जाग्रा माइरं एबा माइ
औ।
बेखौ जों गोलोम बोथोरावनो गायनाय जायो ना? अखा हानायनि समावनो दैज्लां एबा गोलोम बोथोराव आरोना
औ।
होमबा जों अखाखौनो जों नांखाखौ आरो अखाखौ जों मोनो गोलोम बोथोर एबा दैज्लां बोथोराव
औ ओमफ्राय दा माबाफोर एड खालामबावनो गोसो नामा बिनि सायाव
गायनाय फुनायनि बागै एसे खोन्थादो?
औ गायनाय फुनायाव जों गोलोम बोथोर एबा दैज्लां बोथोराव गायनाय फुनाय खालामनाय जायो। फार्सआव। खोथिया खोथिया गायनाय जायो। बिनि उनाव एसे देर देरबा जों माइखौ जों गायनायनि सिगां जों माबायो हालेवगोरोना। हायो जोंनि दुब्लिफोर खौ दुब्लिनि जि आलि खोयो जों आरो जों दै एबा जाम्फै होनोना जों
औ औ।
जाम्फै
जोंनां दं दंग' होनो।
दंग'बो होनो जाम्फैबो होनो। ओमफ्राय दैखौ जों लाबोयो जों दै लाबोनानै एबा जों माबानिफ्रायबो खालामो आरोना दानि समावथ' जों ओ आडारग्राउणडनिफ्रायबो एबा हा सिंनिफ्रायबो दैखौ लाबोसै।
औ औ।
मस्टलि दंग' आरो बेफोरफोरखोनो आरोना जों बेखौहाय जों बेनि सायावहायनो नांनानै थायो ओमफ्रायो माइ गायनायखौ नायोबा दै दै नांगौ। जों आजिबो खोयो जाहाथे जों दैखौ नांगौबायदियै सोनो हायो। आरो बिनि उनावहाय खोथिया गायखांनायनि उनावहाय जों माबायो आरोना गोलोम बोथोर समावनो खोथिया गायखां खोथिया गायनानै जों बेखौनो एसे देरहोनानै हाखौ फोमोननानै बेहाय गायनाय जायो।
औ नंगौ।
औ बेखौ जों गोजां बोथोराव मोनहैयो आरोना।
औ
दा गोलोम बोथोरनि माने नांगौफोरखौहाय बेखौ एसे खोन्थाबावदो दे। जों दहाय प्रब्लेमफोरखौहाय नुबाय। ओम गोलोम बोथोरखौ जों मानो नांगौ।
गोलोम बोथोराव जोंहा गोबां फिथाइ सामथाइफोरबो मोनो।
औ माबायदि मा मा फिथाइ सामथाय मोनो मोननो हायो।
ओ थाइजौ मोनो। ओ लि लिसुबोमोनो
औ
थालिरफोर मोनो।
औ
ओमफाय वाटारमेलनखौ मा होनो मोनथाय बर'नि
आं बेखौहाय मिथिला आंबो बावबाय।
खुरुमजा होनोमोन नामा।
खुरुम दा आं बेखौ खोनाफेराखै आङो।
दे बावबाय होमबा दे नेक्स्ट माबाफोर
ओमफाय रैमालि रैमालिबो मोननाय जायो ओमफाय औ आरो माबाफोर मोनबावो नामा?
मोननायाथ' दा बेखौथ' जों खोनाबाय
औ ओमफाय मैगं थाइगंनिफ्राय जोंहा मैथा मोनो।
औ
भिन्दि,
कुकोमबोर एबा जों मा होनोमोनो बेखौहाय ओ
थाइबें।
थाइबें थायबें मोनो। आरो बायदि बायदिया ओ जों जोगोनारबो मोनो।
औ
ओमफ्राय बिदिनो जों मेनला औ
रंजानायनि माबाया जाहैबाय स्कुला भेकेसनस मोनो।
भेकेसन औ औ बेखौ जोंनि सामार भे केसन एबा सामार भेकेसन ना जोंनि इंराजियाव ओ गोलोम बोथोर समाव जों बांसिनै स्कुल एबा स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव ए बा माने माने गोसोआव थाथाव औ गोसोआव थाथाव रंजाथाव सुटि मोननाय जों स्कुलनिफ्राय ब्रेक मोनो आरो न'आवनो थानानै जों फरायो एबा खामानिफोरखौ मावो। एसाइनमेन्टसफोरबो मोनो। आरो न'आव थानानै जेरै जों सामार ब्रेक मोनो औ विनटार ब्रेक मोनो बेबायदिनो गोजां बोथोराव जों गोजां बोथोरनि बन्द' मोनो गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोरनि ना जों बेरायनो हायो। माबाफोर नों एड खालामबावनो गोसो नामा?
गैलिया।
गैलिया। दा जों फोजोबनायनि सिगां एसे सावरायबावनोसै जों मोनब्रै मोनब्रै मोनबायना। गोजां बोथोर गोलोम बोथोरखौ रायज्लायगासिनो दंमोन गोलोम बोथोरनि समाव जों बांसिनै ओ गस्लाफोरखौ कटन एबा कटनखोनो होनखायोना आव ना मा होनोमोनलाय टन कटननि गस्ला गाननाय जायो जाहाते फ्रेस एबा थान्दा
आरो जानायफ्राबो गुसु गुसु जानाय
औ आरो जों आइसक्रिमफोर जानाय जायो
औ
जायजों जों गगा मोनो नों बायदिया ग'गा मोनो
दे
औ दे